औ।
हेलौ नोंथां। दा जोङो सावरायनो लागोन बै फागुनि बागैनो नोंथां मानसि बैसागु
औ औ औ दे नोंथां बुंग्रोदो नोंथाङा।
बैसागुनि सेथि सानाव मानसि बैसागो खुंनाय जायो नोंथां।
औ। औ माने से खालार खालि आरो ना औ औ
फुङाव दुगैस्रां लोबस्रां गोथार बाथौ महाराजाखौ सिबिग्रोनाय जायो नोंथां।
औ औ।
बेनिफ्राय बे मानसि बैसागुआव गोबां नेमखान्थि दं आं बेखौनो एसे सावरायनो नोंथां उम बेनि मानसि बैसागोआव फालिनाय गोबां खोथाफोरखौ आं सावरायक् नोंथां।
ओं दे बुं नोंथां
थैलांनाय फोलेरफोरखौ गोसोखांनानै मायथायाव मावै दाङै मोननाय बेसादफोरजों
औ।
जाहोनाय लोंहोनाय जायो नोंथां बावैसो थैलांनायफोरनो ना बेदर एवनानै बाउनाय जायो। गोथैफोरनि मुं ओं लिंना
खर ना नोंथां?
ओं ओं से थारिख खालि फोरमायलाङो नोंथां गोथैफोर नि मुं लिंनानै गाबज्रिबावो फिसा फिसौ नाहा मैया थांब्ला अरायबो इनाय खालामनो मोननाय नङा होननानै
औ
आइलां आग्रां खैला खाजि मुसा राजा बिसरि गासैनोबो बोथोरा गाहामै थांथों होननानै बावनाय जायो नोंथां उम दाउ बेदरजों खुंखा गोखाखौ जोंहाय न' सिङाव संनानै न'आव थानाय आरो नुजाफैनाय मानसिफोरनो एफा एफा जाहोनाय जायो नोंथां। से खालार खालि आरो बैसागोनि से खालार खालि गामिनि बोराय बेन गथ'फोरखौ साननो थाखायबो एसे नागारनाय जायो नोंथां। रंजालि बैसागुआव जुलि गोदानफोरा फिसाइफोरखौ लानानै थानानै बिमा बिफानि न'आव आलासि जाहैनाया जोंनि गोदो गोदायनि खान्थि
औ औ बर'फोरनि बर' समाजनि गेजेराव
बिजामादैयानो एबा बिजामादैयाबो गावखौ गुबै बिजामादै महरै दिन्थिनो नाजायो गामिनि बोराय बुरैफोरा बिब्दिनो न' न' गिदिंनानै बेदर खुंखाजों संनाय ओंख्रिजों जौ लोङो नोंथां
औ औ
बै खालिनि बेलासे समनिफ्रायनो खायसे खायसे मोसाग्लांबायो बोराया बोराय बुरैफोरा बुरै सेंग्रा सिख्लाया गावब गाव हानजा हानजा ज' जालायनानै ज' ज' मागिलायो आरो नोंथां उम बेनि अखानायैनो सैमानि बैसागुबो जायो जाहैबाय नोंथां
औ औ औ दे बुंलाय नोंथां
जोहोलाव सेंग्राफोरा खाम सिफुं जथा ओ थरखा आरो सिख्लाफोरा गंगोना जाबस्रिं लानानै बैसागुनि ओ बायदि मैया मेथाइ खननानै ओ ज' ज' ओंखारो बे अखाानायनायै आरो बैसाग गोनि सेथि खालिथ' मानसि बैसागो जोब्बाय नालाय उनाव उनाव बै नैथि खालि बेखौ सैमानि बैसागु बुंनाय जायो नालाय बे समाव जेनेबा जोहोलाव सेंग्राफोरा खाम सिफुं जथा थरखा एबा सिख्लाफोरा गंगोना जाबस्रिं लानानै बैसागुनि बायदि मैया मेथाइ थाइ खननानै ज' ज' ओं खारलायो जाहैबाय नोंथां ओं बिब्दिनो बर' फोरा सिगां मोसौनि बेनिफ्राय मानसिनि अमानि दाउनि आरो गुबुन दाउमा अमाफोरनि ओ बेनिफ्राय बाय बाहागि खुरमाफोरजों नुजालायनाय ओ सानलायनाय हलायनाय बैसागु खुङो जाहैबाय नों
औ
सिगाङावथ' मोसौनि जाबाय नङा बैसागोनि सिगाङाव मोसौनि बैसागो फालियो बिनिफ्राय मानसिनि
सैत्रनि जोबथा खालाराव मोसौ थुखैनाया औ बेनि उनावसो बे सिथि खालाराव मानसिनि जाबाय
मानसिनि ओमफ्राय बिदिनो जोङो अमानि दाउनि आरो गुबुन दाउमा अमाफोरनि बेनि फओमफ्राय बाय बाहागि खुरमाजों नुजालायनाय ओ सानलायनाय हलायनाय बैसागु खुङो आरो बिब्दिनो गुबुन गुबुन मुंनि महरै बैसागुखौ खुंनाय जायो सान स्नियाव बैसागुखौ फोजोबनाय जायो आरो
उम बिदिनो ज सानसनि औ सानसिनि जायो नालाय
ओं ओमफ्राय रंजालि बैसागु ओं रंजालि बैसागुआ
उम
उम जेबो सानसनायाव बर'फोरा स्नि तीटि थामिनबा गोखा गोखै गोबाब बायदि मैया रोखोमनि मैगं खांनानै संजायो आङो बिनि बागैनो एसे फोरमायनि उम ओ मा मा मै जायो नोङा होनबा मैगङाथ' बर'फोरनियाव गोबां दङ
दङ
दा आङो फोरमायलांनि बेफोर मैगंफोरनिखौनो ओ मथि गालदाब
औ जायखौ जों खेरादाबनि होननानैबो मिथि
ओं खेरा दाफि बुङो एखो हम उम जोंनि जायगायाव बांसिन माबाखोनो बुङो मास
मथि गालदाबखौनो बुङो औ जोंनिथिंजायबो बे बायदिनो खायफाया माथि गालदाब बुङो खायफाया खेरा दाफिनि होननानै माने जों मोननैखौबो मुं खौ मिन्थिनाय जायो आरो।
ओं उम नोंगौ नोंगौ ओमफ्राय बेसर दाबा बिखोबो बेसर दाबा इनफाय थाराय गारज्लि फाय रायदों बिजौ। लाफा सायख' खार' खान्दाय खारौ खान्दाय बिजौ। फाय बुरि थखन माइसुन्द्रि, सिब्रुथारा, दौस्रेम, दिंखिया बैफोर मैगं मैगंफोरनि गेजेरनिफ्रायनो रोखोमस खिनि खांनानै संजायो आरो बर'
औ बुथुमनानै आरो फस्लाखौबो जोङो जानाय खोनायो थालेर फस्ला।
नोंगौ नोंगौ ओं। ओमफाय स्नि मैगंखौ मानो जायो बिनि जाहोना जादों मायथायाव जाहाथे बेराम जाया एबा बेनिखायनो ओ बेफोर मैगंखौ संना जायो। जाहाथे फैगौ बोसोराव जेबो बेमार आजार जाया जेनेबा उम
जों जाहैथे माने बेराम आजार निफ्राय बारग'नो हायो। आम गोल माने ओ बेबायदि दानि जुगाव जि डक्टरनि जोंनिया ओ मेरला दङ आगुलो बेबायदि डाक्टर अजा खौ एसेबां मानि मोननो थाङामोन नालाय बेबाद बेनिखायनो बिसोरो बेखौ आयुरबिदिक एसे मु मुलि हिसाबै बिसोरो बाहायनाय जायोमोन आरोना बिनिखायनो जोङो गासैबो जानो नांगौ आरो। बे माने गोदोनिफ्रायनो फोथायबोबाय थानाय माने ओ
दानाव जायोब्ला ओ फैगौ-फै-फैबाय थानाय समफोराव जा थो बेमार आजार जाया होननानै बिसोरो उम गोखा गोखैखौ
जायो आरो ओं। बिनिखायनो जों दा जानो नांगौ दाबो नो मखने बेबायदिखौ खालामनांगौ आरो। जोंनिथिंजायबो बेबायदिनो जायो बेफोर बेबायदि ओ गोखा गोखै खांनानै जेरै मानिमुनि गेजेर फिसा बेफोरखौबो औ जानाय जायो आरो। माखासे मैगंफोर बुथुमनानै माने फस्लाजोंबो बेदरफोर एवनानै जानाय खौ नुनो मोनो बैसागु समाव बैसागोनि अनगायैथ' जोङो थालिर फस्ला जानायखौ नुनो मोना। बैसागु समावनो जोङा थालिर फस्लाजों बेदरफोर एवनानै जानायखौ आरो बे खान्थाल फिथाइ गोरलैखौबो जोङो ओ बे मैगंआव होफानायखौ नुनो मोनो जोङो। जायोना नोंथां? जायो बेखौबो जायो आरो बिदिनो माबाफोर मिथियोबा बुंबावदों नोंथाङा फंनैस
दा आङो इदिनो बैसागोनि बागैनो एसे से फंसे बुंसै ओ ओ बर'फ्रा फोथायदे बोसोरनि सिगां दानाव एबा सिगां समाव मानसि बैसागुआव ओ नांलायनो खमलायनो मोना होननान
औ औ औ औ
ओं नांलायो हमनानै ला ओ बोसोरनि अराय सानावनो नांलाय इ ओ खमलायै थाङो होननान
औ औ औ बोसोरसेयानो बेबायदि बि थासारिजों मोगा मोगि जानाङो होननानै मिथियो आरो ना माने फालि
सानाव रावजोंबो नांजल्लायनो बोराबलायनो हामा होननानै जोङो मोनथियो आरो नोंथां।
आरो आ नंगौ ओंखाम थारैनो।
ओमफ्राय बैसागुनि भु सानाव खामफ्लायाव जनोबो हामा होननानै बर'फोरा फोथायो नोंथां।
औ औ औ औ
बर'फोरनि फोथायनाय आरों गोदो गोदायनिफ्राय फोथायबोनाय आरो।
दाथ' जोङो जों नुनो मोना गोदो गोदायनिफ्रा मिथिगौ बेफोर खोथाखौ उम दाथ' आथिखालाव सोलायबोनाय नालाय खिन्थु बै मोसौ थुखैनाय मानसि बैसागु बेखौ जोङो दासिमबो खुंबोनाय नुनो मोनो आरो बर'नि बेयो मोनसे रंजानाय हाथायाइ फोरबो ङा होनबा एंगारायै नङा होनबा बैसागो फोरबो।
मानोना बे मानोना बे ओ सानाव खामफ्लयाव ओ जयोब्लानो बिमा बिफानि खर'आव रज'नाय जायो होननानै जोङो मोनथियो आरो उम ओं ओं नंगौ उम उम
बेबायदिनो आं फंनैसो बुंनि नामा?
दे नोंथां बुंजायो।
औ बे ओ नोंथाङा जे बुंलांबाय बे गोथैफोर ओ न'नि माने जिहेतु मानसि रुंसारि जाना थांबाय बा थैना थांबाय बि बिसोरनि थाखाय ओ बावनायखौ जोंनिथिंजाय माने गोथैसे बावनाय होननानैसो होननानै बुङो आरो।
अ बे
ओ ओनसोल लाना ओनसोल औ बे बाथ्राखौ माने जायगा लाना जायगा ओनसोल लाना ओनसोल गाससिनोाबो एसे एसे आलादा आलादा जायो नामा नोंथां ने?
ओं जायगा लाना जायगा बे होननायफोरा आलादा आलादा।
आलादा आरो बावनायाबो माने जोंनियाबो बेबायदिनो बावउनाया बावो आरो माने जोंनिया जौ बिदै खुरैयाव लानानै बावो आरो माने बे उमुगनि उमुगनि बेबायदि मुं सासे सासे मुं खारिनानै माने बे मा होनगोन बेखौ? सिथ्लानि खोलाहा मोखां जानानै माने सिथ्लाखौ एसे लिरस्रोनानै बेवहाय लाइजौ लाय बिलाइ बनानै माने बे जौ खुरैखौ लारि खालामनानै जौ एसे एसे माने गोथ गोथार जौ संखाना दोननाय जायो नालाय बिसोरनि मुङावनो औ ओमफ्राय जौखौ बावउनाय जायो आरो ओमफ्राय बे जौखौ लायनो बाउखांनायनि उनाव जोङो थैफोरनो होखांनायनि उनाव जों मानसिफोरा माने एसे एसे लोङोब्ला लायनो गिनाय बायदिफोरा खारो ओ बिखलो रोजा जायो। होननानै आबौ आबौ नाथाय जोो खोनानो मोनबोदों आरो ओंखायनो जों लोंनायबो नुनो मोन्दों।
ओं नोंथां ओ जोङो उनाव सावरायफिननोसै नामा नोंथां? ओं दे सावरायनानै गोबां
औ नोंथां गोजोनथों।